हेल' नोंथां
औ नोंथां खोनादों दे
औ नो नोंथां औ औ औ खोनादों नोंथाङा मा खालामगासिनो दं दासान्दि
आङो दासान्दि ओरैनो दंथ'यो नों आ जेबो मा थ'नाय जायाखै
अ अब्ला नोंथाङा आंनो दान्दिसे सम होनो हागोन नामा माने आङो मोनसे आयदानि सायाव एसे सावरायनो होननानै नोंथांनिसिम कल खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथां
अ दे बुंनो हागोन दे सावरायनो हागोन
औ औ दा आङो सावरायनो साननाय आयदायानो जाबाय जोंना औवा औवानि बाहायनाय फोरनि सायाव एसे गुवारै सावरायनो होननानै नोंथांनिसिम कल खालामनाय जादोंमोन आरो जानाग बगौ नोंथाङाबो औवानि माबायदि बा खामानियाव बाहायो बेनि सोमोन्दै गोबाङै मिथिगौ दा नों थाङा मा मा मिथिगौ बेनि सायाव एसे फोरमायना होग्रोदो देब्ला
औ औ औ जागोन दे नोंथां औवा होननानै बुङोब्लाथ' जोङो मानसि माहारिया गोदो गोदायनिफ्रायनो संसार जानो रोंजेननायनिफ्रायनो औवानि बाहायनायखौ माने जो बनो गैया होननानै बुंनो हायो जों थांनाय जेसेबांखिनि थां थांनानै थाबोदों बै समनिफ्रायनो माने औवाखौ बाहायबोदों जेरैहाय जोङो गिबियावनो जों थानो थाखाय न' बां लुनायाव बिफां लाइफांखौबो बाहायदों अब्लाबो माने औवायाबो माने नांगौखिनि जखानि माने जोंखौ मदद होबोदों आरो न'बां लुनायाव जेरैहाय बिदिनो मेर ओ मा होनो बे इन्जुरा इन्जुर दुमनाय इन्जुरनि थाखा खाय आरो बिथिंजाय उम न' ओलाब नाय ओलाबनायावबो जे जोंनो नांगौ ना? न' ओलाबनायावबो औवा नां गौ औ आरो बिथिंजाय जोङो जानाय लोंनायनि बिथिङावबो बाहायबोदों औवाखौ जेरै जों औवा मेवाइ जायो। आरो लोगोसेनो जोंनि जोंनि जिउआव सानफ्रामबो बाहायबोबाय थानाय माखासे मुवा बेसाद फोरदं जायखौ माने जोङो बाहायालासिनो थानो हाया। जायखौ जों बाहायफ्लेबाय थानायानो जायो। औ जेरै निस्खा जों मैगं सुनो थाखाय बेखौ बाहायबोदों । दानि जुगावसो माने प्लास्टिकफोरजों बानायनाय मोननो थाङो । नाथाय गोदो गोदाय माने जोङो मे मैगं-थाइगं सुनो थाखायबो बेखौ बाहायोमोन। औवाखौ बाहायबोदों आरो लोगो बे। बिथिंजाय जोङो ओ जायखौ जों बिसिना होननानै बुङो फालें बे फालेंखौबो गोदो माने बाहायनाय जायामोन ना लाय बेखौ बिदि बानायलायनाय जायामोन नालाय। जोङो मा बेखौ बैसां बानायनानै जों बे सायावनो उन्दुयोमोन आरो । आरो लोगोसे औ ओंखाम ओंख्रि एरनो थाखाय खादौ। खादौखौबो जों माने। औवानिनो बानायो नोंथां। आरो इथिं। औ सागन। ओंख्रि सारनो थाखाय साग'न। औ बे सागनखौबो औवानि बानायो बिदि। जोङो माइरं जावनो थाखाय माइरं सालिनो थाखाय आरो बिथिंजाय माइगाब बासि उम मा होनो माइगाब बासिख'नो थाखाय बेसर बेसर इथिंजाय। सिबिं बेफोरबायदि फोरखौहाय जावख'नो थाखायबो जों सान्देंगाफोर जुजाय गारनो थाखाय। सान्देंगा नै बेफोरखौबो बाहायबोदों आरो लोगोसे बिदि औ जेखाइ खब बाइ सेन आरो बे। थिंजाय जुंगाल बानायनायावबो बाहायबोदोंमोन नामा नोंथां?
औ-औ-औ थारैनो जुंगालखौबो जों औवाजोंनो बानायनाय। जायो।
औ-औ जुंगाल आरो बिथिं हुकेन। ओमफ्राय आरो बिथिं। हासिनि। ओमफाय आरो। बिथिंजाय गोबां माने औवाखौहाय। सावरायनानै बा बुंनानै। फोजोबनो हाया नोंथां। जों दु औवाखौबो। जोबोद गोरलैयैनो मोननो हायो आरो। नोंथांमोननिथिं। औवाफोरखौहाय दा बायदि समाव, जेनेबा मोननो हायोना हाया बायदि? गामिफोराव दंना गैया।
औ थखरैनो जोंनि ओनसोल। सोलावबो दाबायदियाव। दाबायदि माने आथिखालनि मुग। दिनावबो माने औवाखौ मोननो हायो आरो। गोबां मोननो हायो। जोंहा मानो होनना बुङोब्ला औवा होननानै बुङोब्ला जोंहा औवाया जोंना जिउजों जोनोमनिफ्राय थैजासिम जोंनो गोनांथि जायो होननानै बुंब्लाबो जों गोरोन्थि जानाय नङा। मानो होनना बुङोब्ला जोंङो गोदोनिफ्रायनो औवानि सायावनो सोनारनानै थानाय जिहेथु। औवानि जों गोबां खामानि मावो, जेरै जोनोमनिफ्रायनो होननानै बुङोब्लासो जों मा जायो? गोदोनि दिनावहाय माने आथिखालाव मेदिकेल बा माबा दंमोन नालाय गोदोनि दिनाव बेवहाय जोंङो मा खालामोमोन जिहेथु गथसा जोनोम जायोब्लाथाय नारि हानाय बे नारि हानाय खामानियावबो जोंङो औवानि जिहेतु खाथि माला होननाय बे गोबाया बेखौनो बाहायोमोन होननानै जोंङो बिजाबनि ओमफ्राय मोनथिनो हायो आरो नङा होमब्ला नोंथां औ थारैनो बिदिनो जोनोमनिफ्रायनो जों खायो होनना बुंजायो आरो थैनायसिम होननानै बुङोब्लाथाय जोंङो जेब्ला मानसिया जोनम जानानै देरनानै सानसे समाव बयबो थैखायो थैनो समावबो जों मा जिहेतु मानसिखौ गारहैनाय एबा सावहैनाय समाव जोंङो मा खालामो मानसिखौ लांनो थाखायबो जोंङो बे थनै थनै औवाखौ जोंङो बाहायनाय जायो आरो बेनिखायनो जोंङो औवाखौ जोनोमनिफ्राय थैजासिम जोंनो औवाखौ गोनांथि जायो होननानै बुंब्लाबो जों गोरोन्थि जानाय नङा आरो नङा होमब्ला आरो नै औवानि बाख होननानै बुङोब्लाथाय जों गुबैयै सामफ्रोमबो जिउआव जोंनि बाहायनाय हिसाबै हासिब आरो गरम बोथोराव गिसिब बेफोरखौबो जों बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो औ आरो गोदोनि दिनावहाय जोंना जे थ नोंथाङा फंनैसो बुंलांखाबाय माने उन्दुनाय बिसना आरो लोगोसे नामा जोंना जिरायनाय सियार बा मा सि बेखौबो जोङो आगोलावहाय औवाजोंनो बानायनायखौ जोङो मिथिनो मोनो आरो दे आरो नुनो मोनो दासिमावबो माखासे जायगाफोराव माने बेफोरो सोलियो आरो आरो बेफोराव जिरायनोबो जोबोर मोजां नाङो दंफांनिख्रुइ नङा होमब्ला नोंथां औ आरो आथिखालनि गोदान जुगाव मा मा होनगोन माखासे महरगिरि ओंखारबाय जायफोर माने औवानिफ्राय गोबां न'खरखौ साजायनाय एबा टेबोलाव साजायनानै दोननाय मुवा बेसादफोरखौ औवाजोंनो बानाय जों नुनो मोनो जेरैबायदि बिदि बुंनो थाङोब्ला बिदिन्थि हिसाबै जोंना माखासे बिबार दोनग्रा जायगा साजायनानै दोननो हानाय ओरै आलायना दोनजानाय बेसाद आरो लोगोसेनो माखासे माखासे औवा मेवरानिफ्राय मा खालामो जोङो दानख'नानै महरगिरिफोरा मा खालामो मासे जिब-जिबिफोरनि महर होनानै माने समायना गाब फुनानै बेखौबो बाजारफोराव फाननायखौ जों नुनो मोनो आरो जेरैबायदि दि जोङो गोरेल औ ओरैबायदि बुङोबाथाय खायसे बायदि महरगिरिफ्रा गोरेल नि महर बा मैदेरनि महर महर बिदिनो खासेवनि महर बायदिसिना बायदिसिना महर होनानै फाननायखौबो जों नुनो मोनो आरो जायखौ जोङो जोबोर समायना नुयो जाय खौ जों बाय नानै लाफानानै न'आव साजायना दोनोबाथाय माने न'खौनो एसे आलादायै समायसि सिनाय बायदि नुनो मोनो आरो
नुयो औ औ-औ नंगौ नोंथां नोंथाङा जाबायदि बुंदों आरो लामा दथाफोराव थांबा जोङो दानिया बांसिनानो रेस्टुरेन्टफोरावहाय माने औवाजों बानायनाय न' बा औवानि माखासे जिरायग्रा मासि औवाजों बानायनाय दाइ स्टाइल बेफोरखौ गोबां नुनो मोनो नङा होम्बा
औ औ थारैनो
ाखसे जों गामियारि ओनसोलाव फैनोसैलाय गामियारि ओनसोलाव आरो दैज्लां बोथोर दायोथ' बयबो मिथिखायो जेखाय आरो खबायाइ जेखाय खबाय बे बेखौबोथ' जोङो ना हमनो थाखाय गावनि जाग्रा आदार बुथुमनो थाखाय बाहायबोदों नङा होनबा नोंथांमोननि जायगाथिंज बे बेफोरबायदि जेखाइ खबाइ हेबनाय दङ नामा
जेखाय खबाइ होननाय औ थारैनो बुंनो थाङोब्ला जोंहा आफायाबो मा होनो जेखाय खबबाय बेखौ बिदिनो न'खराव बाहायनो थाखाय हेबो आरो दिनैसिमबो औ जोंहा न'खराव गोनांथि जायोब्ला जेखाइ आरो खबाइखौ आफाया हेबो लोगोसेनो दाला सानद्रै एबा सानद्रि संरायफोर खौबो जोंना आफायानो हेबो आरो गोनांथि जानाय समाव माने न'खरनि थाखाय थाखायल' आरो जेनेबा फालांगिनि थाखाय नङा न'आव बाहायनो नि थाखाय आफाजों लोगोसे बिदिनो गामियाव गोबां बिदिनो खामानि आखाइनि खामानि गोरों फोर बिथांमोनाबो
औ औ औ औ थिगानो जोबोर मोजां दासिममहालागै जदि बेफोरबायदि सोलिगासिनो ओरैनो दङबा नों नोंथांमोननि जायगाथिंजाय जोबोद बाख्नायथाव आरो समजों लोगोसे दानिया आरो आं माने नुनो मोन्दों आरो ना जेखाय बेहाय बांसिन जायगायावनो दानिया बै लहानि गुनानि बानायनाय नेट बायदि जे नोंथाङा नुदों नुवाखै आं बेखौ मिथिया औ बेबायदि अ बेबायदि बानायनाय माने ए मा होनो माबायाव बाजारफोराव सोलिनाय नुनो मोनदों आरो आङो
औ थारैनो नोंथाङा नोंथांमोननि ओनसोलथिंजाय सोलिदों जानांगौ बेयो जोंनि जायगायावहाय माने सोलि थ'वाखै जोङो नुनो मोनथ'वाखै आरो
औ जोंनिथिं माने इदि सोलिगासिनो आरोना अब्लाबो मा होनो बै जेखायाव ना गुरनो जे हमो‌ना देन्थाया बे देन्थखौ माने औवा खौनो बाहायदों आरो ना बै माखासे बे बाहागोफोरखौहाय जेखाइनि बाहागो जेनेबा बै खावलायफोरबो थायो नालाय जे खाय हेबबाथ' खावलाय थायो ना हाबनो थाखाय खावलायजे खालामो बे खावनाय बा बाहागो बेहाय माने फुरा बे गुनाजों बानायनाय नेेटनि बाहायदोंब्लाबो बे औवाखौ माने दा दासिमबो बाहायदों आरो ना गारनो हायाखै आरो औवाखौ हाय
औ थारैनो बुंनो थाङोब्ला जों औवाखौ गारनानै बेफोरखौ बानायनो हाया होननानै बेयावनो फैफि फोरमायनो हायो आरो नङा होनोमब्ला नोंथां
औ औ औ औ बेखौ नायनानैनो माने हमदानो हायो आरो औवा गैयाबा जे उम जायखि जाया मा जेनेबा जेखाइ खबाइ जायखौ औवाजों बानायखाथारो बेखौ माने बाहायालासे नो माने एबाहायोबा मालाबाबो साबजानाय जानाय नङा आरो मोजां नङा होनना
औ औ थारैनो आबुं जानाय नङा होननानै जों मिथिनो हायो आरो आरो लोगोसे नै दा दैज्लां समाव जोङो औवानि बाहायनाय हिसाबै मोननैसो आगजुफोरखौ जोङो आरो बुंबावनो हायो जेरैबायदि होननानै बुङोब्ला दा जोंना गुबैयै सेन नोंथाङाबो सिनायखायो जानांगोन ना सारनायाव जोङो खौबो बाहायनाय जायो औ लोगोसेनो जोंना आर आरो बावबाय खखा खा खि नोंथांमोना बाहायफेरदों जानांगौ खखा खाखिखौबो जोङो ना सानो थाखाय औ ना सानो थाखाय बाहायनाय जायो बेफोरखौबो जोङो बिदिनो गोबां मुवा बेसाद स आथिखालावथ' आरो मा होनो माखासे गिलास कापफोरखौबो जोङो औवानि बानायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बा बाजाराव मोननो हायो नोंथांमोननावबो मोनो जानांगौ औ थारैनो।
मोननाया मोनो। बिदिनो गोबां औवानि बाहायनाय ब्रा माने बुंनानै फोजोबनो हायाना नों? हा?
औ औ थारैनो ओंखायनो जोङो दिनैनि बे सावरायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै नामा अब्ला नोंथां।
औ जागोन दे।
औ दे नोंथांजों रायज्लायनानै गोजोननाय मोनबाय।
औ।